खोनादों उम दे
फोननाय नोंलाय दिनैलाय
उम माबा भिन्दि मा होनो ओंख्रि ओमफ्राय गाजर खांख्रिखला आलु फाजा
दाथया होमबा दाबो
थ दहाय जाखांबाय ओमफ्राय दा माबानि सानजौफुनि संदों दहायना जोगोनारजों सयाबिनसोन।
जोगोनारा गोदै साबदां?
उ गुदैथार। बेदरजों जाबा गोथाव जाबावोसो मान अमा बेदरजों जाबा
दउजोंबो गोथाव
उम गोथाव जागौमोन बेदरफोरजों जाबा सवाबिनजोंसो जाबाय नोंस्रलाय मा ओंख्रि औ मोजाङैनो दं
हा?
औ मोजाङैनो दं। नोंहा मा ओंख्रि? सिमोनदां
जोना आलु थथा केेरेला ओमफ्राय सामब्राम बाथोन।
ए गोथाव मा खालामगासिनो दामानिलाय?
आङो?
औ
जेबो मावला बायनाय गै थवा
ए बेरायनो थाङाखै?
हा?
बेरायनो थांला बायाखै?
गैया थांङाखै जेरावबो बेरायनो। अखा बोथोरना
औ अखा हागा सिनोना?
अखा हाबाथाय बिदिनो थांनोनो माबा बाहरो। बै ओम अखा गैयाबा ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो अरजाया आरो इसेया गोलोमबाबो थांजायो।
औ अखा हाबास जेव जेवनो।
उम।
बेेले दैथे जाथारोना।
औ। ओमफ्राय मा मा
होथ आन्दाय जोबो।
आन्दायो।
आलदा आलदा फैनो नागिरो खोथाफ्रानो।
इस। ए माबाय हा मालाय उम। लांदां इसेखौनो एसे नों मा खालामदों मा मादों बिदि थाबायनाय बिदिखौनो रायजलायलाबायनानै मोनबाय नो मालाय। नै। हाजारसो।
हाजार उखिला।
ए। उखिल।
ओ बेना बिदिथार मोनदोंनो।
जाबाय।
उम। ओमफाय दा रायज्लायला जालानो। बैना जोब्बाय दां।
माबानाबो नो। आदा
ए।
आदा हगाना। माबा।
होमबा माबाना बांसिन बे सासेना बियो जा रायलाय मैया खोन्थाहरबाय दा आं इस जा रायलायलायबाय नै आं मा खालामलांदों थाबायदों माबा नुदों मादों इदि रायला बायो होनदो।
अ नै आमोखिसो हरलायबाय।
ए जि द माबायावहाय नै बावहायनो ना आलदायाव?
आलदायाव।
ए सोंहरदों खोमा दां। उम बिदि बेवहाय दायरेक हरबा लाथिख'सो जायोना। माबा जायाबा हमजायाबा आंनाथ' नय आंना नङाबा गुथा जादों गुना जिथा जादों। बाथिख खआनो गैया ओरैनो। मैदाम साब्रैजोंल'सो रायलायनांसिगौ गैला। जोबसिगोन। उम बेखायनो हमगासिनो होआं बै माबाजोंहाय इसे उनावहाय गैया माबानिया माब बाद नैजौल' हाबदोंमोन।
मानिया?
उनावहाय दा गासै गुजौ बिसिबांबा दङ। ओमफाय मैयाफोरनिखौ गैया मोनथ'वाखै।
आमफाय मेथाइ जायै जायै लादु जायै जायै रायलायगासिनो।
एसे खोनादों।
औ।
कलुसना दहाय खोनाफैयोब्रा एफ अं एफ अं रायलायनाय।
एम्बु गाबनाय दै सेरावदोंमोन दाबे। फख्रिसेेराव दंमोनदां।
दै सेराव थानानै रायज्लायदोंमोन।
एप अं एप अं
नै बेबावबो जोंनाबो माबा गाबगासिनो दङ मेचिनफोर।
औ गाबो जोंनाबो। माबा माबि बानायगासिनो न' खथा बिदि दिनो सेरावहाय माबा गाबलाबाय थानो। सम सम।
मालाय जि मोजां मोसानो सोलोंगासिनो दंथारो मानसि फोरा।
उम माबायाव सावगारियाव नुनानै।
उम।
जों जोंनि ओरै साइदखौ लिंहराखैना। खालि नोंसोरनि बे एरिया गावसोरनि एरिया बेखौल' लिह
थांनो हागौमोन।
ओं।
आफसस।
जोंनिखौबो लिंहराखै मालाबा फोरोंबाव सोलोंसै।
उम।
माबा होन्दों नामा रनसोनन्द्रि होनदों नामा सा हौवा हिनजावनि
औ।
माबा आर'नाइ आरि गानहोलायो नामा ओमफ्राय मारै मोरै खालामोथाय नुदोंमोन आं बैयाव हगारनायखौ
नायजाबाव
नायजाबाव औ मोखां नायजाबाव नु दोंमोन। दे होमबा सोलोंनो मोजांथार मोनदां नुनायावथ' जा मोजां नुदों उम
दा गोसो जाखादों हायो आरो मा फैला खाफालानो गैला होननायानो जाबाय
उनावहाय माबाबावगोन ना मोसानो मोनगोन
मोजां खोनायासै नोंनिखो एसे थाबथा थाबथा खोनादों
नेटआनो मोजां नाङा लै
उम
इथसेबो मोजां मोनना इन्टारनेटानो
औ
जारला खालामो
हारसिं दानजायो एखमबाथ'
औ खोनायाबा सिरि थाबा
औ
आं मैयाबो मैयाबो हरनो नागिरदोंमोन आं
ए मैया मैया आंना मा माबा जादों मा होनो सेजौ दाइनजिनि माबानानै हरजायाखै सेजौ दाइनजि मिनिट जानानै हरजायाखै
मानो
मैयाहाय बिदिनो साबा साद' बिदिल' रायलायजायो बै उनावहाय हरबावदोंमोन आं ओमफाय गैया जायासैना सिगांनिया ओं जा बेखायनो
बांद्राय जाबा बिदि जायो नामा
औ बांद्रायबा हरजायानो
ओ
माबानो रायज्लायबावनो नागिरदोंमोन आं ओमफाय गैया हरजायाखै
ए बेसे गोबाव गोबाव सम रायलायो नों
जि जिसे बेल
उम ओमफ्राय हारसिंज लांखायो ने
हारसिं दानजानाय खालामनाङा होनदोंमोन हारसिं खननै दानजादों आंनिया
खोनायासै नोंनिखौ औ हरदोंमोदा आंनावबो दहाय होम बिनिनो खुख्लुंनियानो नामा मा नाम मोनथाय औ
माबा नों हरदोंना गाव हरदों
बे हरदों आं हराखै
माबा गाव-गावनाबो फैयानो जायानो
हरजाया ए माबा नङा हिनजावनिखौ नङा हिनजावनिया मैया रायलायदोंमोन बिसोरजों आङो
आ
बिसिनि साइदिनो माबानो गोदाननो बेनो हरजायाखैनो बिसिना
आं हरनाया हिनजाव
औ ए हिन्जावसो मैयासो हरदोंमोन आं बिसि ए
उम
दिनैहाय दस्रासो दंमोन हो
नि माबा दंनो मिथिं सावरायमेल
औ बेयाव ओंखारोदां बिसोरो बिदि सबाय बेरायला बायनाय बिदिनो मैया रायज्लायदोंमोनलै इसे। बेयावसो मिथिदोंनो। बे माबानिफ्राय सावरायमेलनिफ्रायसो मोनथि दोंनो बिसोरो
बे माबाखौ रायज्लायनो
दायोबो हरफिन बावनो थिनदों गावनाव।
ए उम बि
जों जों सानैजों सानैजों हरनाया खनबेसे जा खोथाय
खनथामसो जाबायदां दिनैजों। बांद्राय हराखैना। उम साइदयाव खोनादो लै।
हा
खाथियाव रायज्लायनायखौ खोनादेरदों नामा?
ओहो। लायरायदेेराखै नै
खोन नङा खोनादोंना खोनायाखै नोंदो आं खोनसेयाव रायलायदोमोन ना मानसिफोर
होननांगौथाय नों होनांगौ ना नंगौ होनांगौथाय?
जायखिजाया होनजायो। ओरैबो ओरैबो होनजायो होननाय जासिगोन दा।
उम।
दंबावो इसेबाव रायज्लायबाय थानो उम। जिसे बा माबादो ओंख्रिया माबा उ भन्दि जहल माहोनो ओं ख्रि ओमफाय ओ आलु ओमफाय खांख्रिखला। खाथियाव थानायानो लिरदो।
सोरखौ
खाथियाव फंबाय दङ बे ओनदैनिफ्रायनो खोनाहैदों दां
उम ओ
दे आं दानथ'नि
औ दे दे।
अवान
दोनथ'बाय उम दे।